हेल' खोनादों ना नोंथां? खोनादों ना नोंथां? नोंथाङा दा फ्रि ना?
हेल'?
खोनादोंना नोंथां?
ओ खोनादों नोंथां।
फ्रि फ्रिना दा?
औ औ नोंथां।
दसे सम होनो हागोन दा अब्ला?
ओ हागोन नोंथां।
औ। अह बिदिब्ला दे जोंहा मानेखे ब जोंनि ओनसोलनि दोरोङारि मैगं जानायनि सायाव रायज्लायनोसै मैगं जानाय गायनायनि सायाव। जेरैबाय दि जोंनि बर'फोराथ' दोरोङारिनि गेजेरजोंसो गोदो गोदायनिफायनो गाव होननायखौ मिथिंगानिफ्राय बुथुमना लायो। मैगं थाइगंखौबो। थिग बेबायदिनो जेरैबाय दि जोंनि ओनसोलाव आरो मैगंखौ मोननै रोखोमाव गायनाय जायो आरो। दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर। आरो बेनि अनगायैबो माखासे मैगं थाइगंखौ मिथिंगानिफ्राय बुथुमना लानाय जायो आरो। हाजो हाला बेफोरनिफाय लायना नै जानाय जायो आरो। जेरैबायदि हाजो हालानि मैगं होनना बुङोब्ला जों दिंखिया मैगं गं, लाफा सायख', सिब ब्रु, दौस्रेम आरो बेनि खिफो बेन्दों, फुंखा, मान्दे बेफोरखोनो लायनानै जानाय जायो आरो। आरो बैफोर जानायनि गेजेरजों मा खासेखौ मुलि हिसाबै जानाय जायो, माखासेखौ मैगं हिसाबै जानाय जायो। जेरैबाय दि मुलि हिसाबै जानाय होनना बुङोब्ला जों खिफो बेन्दों, आरो बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेरै फस्ला हारिनि मैगंफोर जे रैबायदि नेरसिं आरो बिनिफ्राय गंगार दुन्दिया दुन्दिया बेफोरखौबो मैगङाव थावनायनि था खाय होफानाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव आरो बेनि अनगायैबो न'आव गायनाय मैगं होनना बुंङोब्ला जों मेसें बोथोराव जेरैबायदि लाइ, लाफा, फाथो आरो बेफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन मैगंफोर फोनाय जायो आरो। आरो जेरैबायदि दैज्लां बोथोरनि मैगं होनना बुङोब्ला जोङो फान्थाव, खुमब्रा, लाव बेफोरखोनो गायनाय जायो आरो नाथाय बैफोर गायनाय आदबफोरा आथिखालाव एफा एनै जोंनि ओनसोलाव सोलायनाय नुनो मोननाय जाबाय आरो गोदान मुगाजों। जेरैबायदि दैज्ला ज्लांनि मैगंखौबो मेसेङाव गायो। बैफोर मैगंफोरखौ मानेखे अर्गेयानिक हासार होआलासिनो जेरैबायदि मेडिसिन बिगियान मुगानि ओंखारनाय बे फोरखोसो होनानै गायनाय जायो आरो। जेरैबायदि गोदोथ' जों न'आवनो मोसौ ला मोसौनि गोबोरखि हासार आरो बोरमानि खि बेफोरजोंनो होना नानै जों मैगंखौ गायनाय जायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव बांसिनानो जेरैबायदि अर्गेनिक हासारखो होनानै गायो आरो बैफोर गायनायखो बांसिन बे बेफार फालांगियाव दावगानाय नुदों आरो आरो जेरैबायदि गोदो जों न'आव जानो थाखायल' गायोमोन आरो माखासेखौ आग्लायबा एफा एनै गामियाव न' खाथियाव बेबायदि राननानै हरनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन आरो। आरो बैफोर रानलायना जानायनि गेजेरजों खौसेथिया फैयोमोन होननानै आं सानो आरो बांसिनै आरो बर'फोराथ' थारैनो जानाय बिथिङाव दोहोनि होननानै आं सानो आरो बबे ओंख्रिखौ जायोब्ला बबे ओंख्रि जोंथावो बेफोरखौ थारैनो मिथियो। जेरै बायदि जोंनि बर'नि गुबै ओंख्रि होनना बुङोब्लाथ' जों अनला ओंख्रिखौनो मिथियो अनला अनलाखौ मा माबोरै संनांगौ माबोरै माजों जाब्लाथावगोन बेफोरखौ थारैनो बर'फोरा बेफोरनि गियान आ दङहोन दङ आरो आरो बिनि अनगायैबो जोंनियाव नारजि नारजियाथ' गुबन गुबुन रोखोमनि जाजायो जेरै बिलाइ -बिलाइखौ जानाय नि अनगायैबो बिनिफ्राय जोङो दुरुं बेबायदिबो दहुननो हायो बिलाइखौ आरो मैद्रु हिसाबैबो जायो आरो बिनिफ्राय फोराननानै थिनानैबो जायो आरो औवा मेवाइ औव मेवाइखौबो बर'फोरा माखासेखौ थिनानै गोखै खालामनानैबो जानाय जायो। यो आरो बिनि अनगायैबो माखासेखौ ओरैनो अनला बिदिनो ना बिदिनो बेदरफोरजोंबो जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिदि बिदिब्ला नोंथांनि ओनसोलफोराव मा -मा मैगं जायो बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा? औ औ
जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओ नसोलाव मैगं जानायफोरा जाबाय बांसिनै मिथिंगायाव मोननाय ओरैनोबाबो बर'फोरा मिथिंगायाव थानानै मोजां मोनखायो बिसोर मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि रो फोरनि मैगं मैला मुलि हारिनियानो जा बा गुबुन मैगं मै मुलि हा हारि नङैनियानो जा गासिबो मैगंफोरनि मिथिंगानिफ्राय बुथुमनानै जायो। बर'फोरा बेनि गेजेराव जोंनि जायगायावबो जेरै ओ मिथिंगानि फ्राय मोननाय जाबाय दिंखिया दौस्रेम लाफा सायख' मानिमुनि सि ब्रु बेफोरबायदि मैगंफोरखौनो बुथुमनानै जानो जानायखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो बेनि अनगायैबो जेरै ओ न'आवनो गायनानै लानाय जेरै ओ लाइ- लाफा खुमब्रा जोगोनार बायदिफोरखौबो माने जानाय
आबाद दि मैगं थाइंनि आबाद आबाद मावनाय बा जानाय लोंनायावहाय बर'फोरा दैज्लां आ आंनि आरो मेसेंनि बिदि मावनानै जायो जेरै दैज्लांनि हिसाबै दैज्लङाव मावनानै जानाय हिसाबै जेरै खुमब्रा जोगोनार ओ लाव ओमफ्राय खुमब्रा जोगोनार लाव बेफोरबायदि माने माखासे मैगंफोरखौनो ओ गायनानै जायो बेनिनगायबो मैथा बायदिफोरखौबो जों गायनानै जानायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय मैथा बांगाल बायदि बायदि बेनि अनगायैबो मेसेङाव मावनानै जानाय हिसाबै जेरै कफि बान्दा कफि ओमफ्राय आलु बिदिनो उम मा होनो लाइ -लाफा बायदिफोरखौनो जोङो मेसें बोथोरावहाय मावनानै जानायखौ नुनो मोनो। ओमफ्राय बर' ओ बिदिनो जों ओ जोंनि ओनसोलनि बर'फोरा ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि रोखोमनि मा होनो मैगं मैलाफोरखौ माजों मा जायोबोला माजों माजों गोरोबनानै जायोब्ला ओंख्रिया गोथावसिन जायोबा ओ जानो मिलौहाब जायो बेफोरखौबो नायनानै जानो रोंनायखौ नुनो मोनो। जेरै गोदो गोदाय बर'फोरा अनला ओंख्र सङोब्ला ओ हाल्दैबो होआ थावबो होआमोन बेनि गेजेरजों जेरावनो मा होनो ओंख्रियाबो गोथावबो जायोमोन मानो होननानै बुङोब्ला बिसोर मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे ओ जेरै था जेरै थालिर थालिर बिफांखौ दान दानफायनानै बिनि बिसंखौ माहोनो खारदै बानायनानै स फोरनानै खारदैखौ होयोमोन बिनि लिमोननायनि थाखाय। बिनि अनगायैबो ओ मिथिंगायाव मोननाय माखासे जेरै ओ गंगार दुन्दिया बायदिफोरखौ होनानै ओंख्रिखौ गोथाव एबा मोदोमनाय मिलौहाब जाहोनो थाखाय बेफोरखौ बाहायोमोन बेनि अनगायैबो जेरै ओम नारजि ओंख्रि बा बिदिनो माहोनो मैथाजों ना बायदि खुसिया एन्जर बेदरफोरावबो बिसोरो गोदोनि दिनाव सिगांनिफ्रायनो बर'फोरा बायदि रोखोमनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै नोरसिं जेरै ओ गंगार दुनदिया ओम्फाय ओ बायदि रोखोमनि माने बि ओ माबाफोरखौ लाइफांआरि
माखासे मैगं मैलाफोरखौ बुथुमनानै बर'फोरा होनानै गोथाव मोदोमनाय बा ओ मिलौहाबनायखौ जानायखौ जों नुनो मोनोमोन बे
औ
जोंनि ओनसोलनि माखासे ओ बर'फोरा ओ मावनाय दांनायनि अनगायैबो बेफोरखौ बेफ बेफार फालांगिनि बिथिङावबो लानानै फैदों जेरैहाय उम ओ खायसे आबादा आबादारिफोरा बर' आबादारिफोरा जेरै ओ गोबां गोबां गुवार जायगा लानानै नै बेवहाय बानलु बानलु हारिनि एबा फाथो, बेसर, सिबिं बायदिफोर आबाद मावनानै माइ रांखान्थिनि बेलायाव बाहायदों बा रांखान्थि खामायनाय एबा न'खर एबा गावनि जिउखौ दैदेननायावहायबो बाहायबोदों। बेफोरबायदिनो बर'फोरा बायदि रोखोमनि ओ रांखान्थिनि बेलायावनो जा बा गावनि जानाय लोंनाय न'खर सुंथानायावनो जा बेफोर बि मैगं थाइगं गायनानै बा जानानै लोंनानै दिनैसिम थांनानै थाबोगासिनो दं। आं नोंथांनि ओनसोलनि आबादारिफोरा आथिखाल ओ गोदोनिफ्राय आथिखालसिमावहाय माने माबायदि एसे एसे सोलायबोनायखौ नुनो मोन्दों बेखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जे आथिखाल आरो आथिखाल आरो गोदोनि होनना बुंब्लाथ' गोबां सोलायनायानो फैखाबाय जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै मैगं थाइगं गायनायनिफ्राय लानानै गासैबो सोलायदोंआनो होनना बुंजायो आरो गोदोथ' जोङो ओ न'निनो हासार बाहायनानै न'आवनो मोसौजों हालौनानै बे न'आव जानो आन्थाल' ल' गायनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव बैफोर बेफार फालांगियाव थांनाय लोगो लोगो बेखौ जेरैबायदि बिगियान मुगाजों ओंखारनाय टेक्टर बायदिजों गुवार गुवार हायाव मानेके आबाद मैगंखौ गायनाय जायो आरो आरो बैफोरखौ गायनायाव माखासे जोङो न'नि हासार बाहायालासिनो जेरैबायदि अर्गेनिक हासार अगेनिक हासारखौ बाहायालानो जेरैबायदि बे मेदिसिननि गियान मुगाजों ओंखारनाय बेफोरखौ सो होनानै गायनाय जायो आरो आरो बैफोर गायनायाव गोबां इमप्रुभबो जादों होनना बुंनो हायो मानेखे मेडिसिन होनाय लोगो लोगो जोंनि मैगंआ थाब जागोन आरो मोजां मानेगे मोजां मानेखे थिखोनो हागोन आबादखौ नाथाय नायनो थाङोब्ला माखासे बिथिंजों जानाय बिथिङाव बुहुद जोंनि देहायारि खहा जादों होनना बुंनो हायो आरो जेरैबायदि जों अर्गेनिक हास गोयै मेगंखौ जागोन बेहाय माखासे गोबां रासायनिक बिगियाना रासायनि एम्फौ एनलाफोरा हाबनानै थायो आरो जोंनि देहायाव अब्ला हाबनाय लोगो लोगो आथिखालनि सुबुंफोरनियाव गोबां बेमार आजारखौ जानाय नुनो मोननाय जायो आरो। गोदोथ' जोंनि बर' हारि फोरनियाव बे मिथिंगानि मैगं थाइगंखौ बुथुमना जानानै गोग्गो देहाखौ गाव गावनो दानानै लायोमोन नो आरो नाथाय बेफोरो आथिखालाव गोबां लोरबांथिखौ नुनो मोननाय जा दों आरो बैफोरनि थाखायनो बैफोरनि थाखायनो जोङो मैगं थाइगंखौबो अर्गेनिक हासारजों गायनाया आंनि थाखाय गाहाम होननानै आं सानो आरो आरो जेरैबायदि जोङो बैफोरो बिगियान मुगानि मुगायाव जौगानाय जौगानायाथ' जोंनि थाखाय गोग्गानाय। नाथाय थेवब्लाबो फारसे बिथिंथिं नायनो थांब्ला गोबां खैफोद गोनां होननाबो सानो आरो।
ओमफ्राय बिनि अनगायैबो जेरैबायदि गोदो दैज्लांनि आबादखौ दैज्लाङावल' मावोमोन मेसेंनि आबादखौ मेसेङावल' मावोमोन नाथाय बैफोर सोलायनानै आथिखालाव माइ आबादफोरावबो माने बे दैज्लां दैज्लां आवबो मावसे मावनानै आरो मेसेंआवबो मावनाय जायो आरो जेरैबायदि माइनि आबाद बेखौ मानेखे गोदो जा- जानो थाखाय बेबायदि मावोमोन नाथाय आथिखालाव बेफार खा लामनो बेबायदिसो मावनाय जायो आरो। नोंथाङा आरो बेफोरनि सोमोन्दै माबाफोर बुंबावगोन नामा?
ओ म माइ ओ माइ आबादनि माइ आबादखौ जोंनियाव ओनसोलावहाय गोबां मावनायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो
माखासे गोनां गोनां ओ जुनादफोरखौ मिथिंगानिफ्राय दिरुननानैनो बर'फोरा माइ आबादखौ मावनायखौ नुयो बेनि अनगायै जेरै नांग गोर जुंगाल मै बावखा हासिनि बेफोरबायदिखौ बर'फोरा मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे बिफां लाइफांनिफ्रायनो बुथुमनानै बानायनानै आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। ओ दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ दे दोनथ'जासेै।